औ खोनादों दे बुंनायसै नोंथां औ देलाय बुंनोसै नोंथां मा खबर
नों खोनानो मोने खोनाबाय दा नोथां
अ
ओ आं नोंथांनाव मोननैसो खोथा सोंनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन आरोना बा मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथांनिफ्राय खोनादों ना नोंथां मोजांखौनो खोनानाय जायासै नोंनि आवाजखौहाय अ ओ नोंसिनि गामियावहाय हान्था मेलाफ्रा माबायदि सोलिनानै दङ जेनेबा गामिनि थांलाय फैलाय लामा बेफोरो हान्था मेलाफ्रा माबादि सोलिनानै दङ आं मिथिनो लुबैदोंमोन आरो बेखौहाय दाथ गोबां गामिनि लामा फ्रानो गोबां गाज्रि गाज्रि ओ हाब्रु हाला बा सोरखारनिफ्राय जेबो आयाजन मोनाखै मायाखै बेबादि लामा सामा नालाय फरायसाफोरा थांनो हान्था मेला खालामनो गोबां हेंथा गोनां जादों बा दिस्टार्ब मोनो बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि गामिनि थासारिफोरखौ एसे खिन्थागोन नामा माबायदि सिस्टेम नोंथांनि गामिनि लामाफ्रा
अ नोंथां हागोन दा नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों मोजाङानो सोंथिया दा जोंनि गामियाव दावबायनाय हान्थ मेला लामानि गोबां जेंना दोङो जोंनि गामिया ओरैनो मोनसे फिसा गामियानो दा बे जोंनि फिसा गामि बे गामि हाबलांनाय मोनसे लामा जे बे गामिनि लामाया जोबोद गाज्रि जायो जोंहा ओ जे हाद। थ दैज्लां बोथोर सफैबाय दैज्लां बोथोराव नोंथाङा मिथिखागो गोबां अखा हायो। सामा दैमा दै जाजोबो। दा बेफोर लामाया जोंना हा लामा थालायनायस बि बेफोरबायदि लामा नङा।
औ।
बे गामिनि मोनसे फिसा लामा हा लामा बियो जोंहा दैज्लां बोथोराव अखा हायोब्ला ओरैबायदि हाब्रु जायो माने थांलाय फैलाय गारि मथर खारनो जेंना जायो जेरै स्थु फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो थाखाय लामाफोर मोजां लामा नांगौ जायो जेरै गारि मटर साइकेल सालायनो। थाङोब्ला बे लामा जोंहा हाखर हाला हाब्रु दै जाना थानाय बेफोरजों थांनोब्ला जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो गाननाय जोमनायफोराव जोंहा बे हाब्रु हाफोरा नाङो। दा बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोंहा गामिनि लामानि हालोदा बेफोरबायदिनो जायो बेफोरबायदि जेंनाजोंनो गोदोनिफ्रायनो नो दोङो बे लामाजों दा बे जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे लामाखो गोदानै मोजां फाक्का फोसाबनायनि थाखाय सरखारनियाव आरजलाइ गथाय दोंमोन दा बेफोरनि बागै जेबो सरखारारनिफ्राय फिननाय मोननो हाथवाखै। एसेबां मानि उनाव बहाबा मा जायो दाथ बुंनांगौ बुंनोथ हाया जाहैबाय। दा दै ज्लां बोथोराव जोंहा गामिनि लामाया हाब्रु आरिजों गोबां प्रब्लेम जायो जेंना जायो। फरायसा फोरा बेफोरबादि हाब्रु हाला लामाजों फरायसालियाव थांनो गोनां जायो ब्ला गोसो सायर र जाखांलायनाय मोनो।
औ।
फोरबायदिनो जेरै दैज्लां बोथोराव बेफोरबायदि जेंना मेसें बोथोरावबो जोंहा गामिनि लामानि हालोदा बेफोरबायदिनो गाज्रि जायो ओ मेसें बोथोराव जोंहा अखा गैया जायो अखा गैयाब्ला जोंहा हा लामा आलिफोरा रानस्रावजोबो गोरान जाजोबो दा बेफोरबादि जायोब्ला गामिनि लामाफोरा ओरैबायदि जायो माने हाद्रि हाला गुफुंनाय गारि मथर खारबा हाद्रि गुफुंनाय बेफोरबायदि जेंनाया जायो आरो
औ नंगौ औ।
लामानि हालोदा बिदि नालाय दा बेफोरबायदियाबो मोनसे थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय मोनसे जोबोद गिदिर जेंना बायदि जायो आरो
औ।
दा बिदिनो माबा गारि मथर खारोब्ला लामाजों हाद्रि गुफुंलायनानै ओरै जेरावबो गोसारलाजोबनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो बे हाद्रि गुफुंनायफोरनि गेजेरजोंनो बेमार आजारबो जायो। बेफोर बादियैनो फ्रब्लेम उम दासिमबो गामिनि लामानि हालोदफोरा बारानिफ्राय बारासिनसो जाबोगासिनो दोङो आरो। बा बिफोर फोसाबनायनि राहाखोनो सरखारनियाव आरजलाइ गथायबाबो जानो थाङाखै।
औ औ।
दा
थाङा नोंथांनि गामिनि बागै एसे मोजांखौनो खोन्थाबाय आंनो फोरमाबायबो दा नोंथांनि गामिनि थासारिफ्रा एसे गाज्रियानो बेखौथ जों मि नो मोनबाय। दा बेनि गेजेरजों। नोंथांमोननि गामिनि सुबिदानि थाखाय जों हानायमानिखौ सरखारनिसिम ओ मोनसे आफाद जानानैबो नाजानो सानदों। दा नोंथांनि गामियावहाय बेफोरबायादि थासारिफोरखौ हानायमानि जोङो ओ सुस्रांनो नाजागोन जोङो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो मोनसे आफाद दानानै लानाय जादों मोनसे सांग्रां आफाद दानायनानै लानाय जादों त नोंथांमोननि गामिनि गासैबो जेंना जेंगोनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नाजादों नाजागोन नोंथांमोननि ओ उन्दै उन्दै फरायसाफोरा जे मोनसे ओ हानि लामाजोंहाय बा दैलांनि समाव अखा बांखाजों हाब्रु जानाय लामाफोरजों हान्थिलांनो गोबां जेंना जायो उन्दै उन्दै फरायसाफोरा साइकेल लानानै बारलांनो गोबां खहा जायो बा हाया जायो जेंना जायो त बेखौहाय जोङो हानायमानि फोसाबनो नाजागोन मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बांसिन लामाफोरानो पाकानि लामा नङा हानि लामा गोजा जोङो दैज्लांनि समावबो ट्रेक्टर गंसे खारोब्ला गारि गंसे खारोब्लानो गासिबो हाब्रु जायो साइकेलजों बा लामाजों आइथिं आखाइजों थाबायनानै थांनाय फरायसाफ्रा ओ गोबां थांनो हाया जायो। उसुबिदा जायो त बेखायनो जोङो नोंथांनि गामिनि थासारिखौ सुस्रांनो नाजागोन बेबायदिनो नोंथांनि गामि बायदिनो गोबां गामिफोरावबो बेफोरबायि थासारिया दङ दिनै जोंनि गामियाबो बेनो ओ गारि गंसे थाङोब्लानो हाब्रु जानाय बा माब्लाबा समाव हाद्रि हाद्रि बालाजों गुफुंनाय गारि गंसे थांब्लानो गुफुंनाय बेफोरबायाददि थासारिया जायो त जोंनियावबो बिदिनो फाखकानि लामा नङा। हाजोंनो लामा हान्थिनांगौ जायो लामानि फारफ्रोमथिंबो ओरैबो होरैबो हाग्रा दुफबनाय साफा नङा त जोङो बेखौ हानाय मानि जोंनि आफादफोरा साफा खालामनानै होनो नाजागासिनो दं बा होगासिनो नोबो दं बबे बबेयावहाय दा नोंथांमोना ओ मोजां खालामनो थाखाय नाजाबाय दङ ओ नोंथाङा सखारनिसिम आरज होदोंब्ला बे थाबैनो जाागोन आं आसा खालामदों नोंथाङा बिनियाव माबाफोर आरो बाथ्राफोर बुंनां दंबावो नामा?
बुंनांगौआ थ एसे गोलावैनो दोङोमोन नाथाय जेसेबांखिनि बुंगोन सावरायगोन एसेबांनो बाथ्राया ओंखारलांबाय थागोन आं सानो नोंथाङा जेरैबायदि ओ होनदों जोंनि बे आजलाइ गथायनाया थाबैनो जाफुंगोन बायदि। आसा खालामो आंबो नि थाखाय फरायसा फरायसुलि बा हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर थाबायनायफोरनि थाखाय गासैनि थाखायबो।
औ नोंथां।
थांलाय फैलाय खालामनायनि मोजां सुबिदा जायो।
औ जायो नोंथां।
ओ। बेखौनो आङो हास्थायो आरोना।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि गामिनि हाल सालफोरखौ गासैखौबो फोरमायजोबबाय नोंथांनि गामिनि लामानि थासारिया माबायदि बेखौबो नोंथाङा फोरमायबाय मोजाङैनो थ नोंथांमोननि गामिनि थासारिया जाहाथे थाबैनो मोजां जाथों बेखौबो आङो लुबैबाय हास हास्थायबाय दा नोंथाङा आंनो नोंथांनि गामिनि लामानि हान्थामेलानि थासारिखौ फोरमायनायाव दसे सम ओ सम होनायनि थाखाय ओ नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। थ' नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथिनानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बिदिबा दिनैनि सावरायनायखौ आं बे समावनो दोनथनो सानबाय आरो।
अ आंबो नोंथांनो जोंनि बे लामानि जेंनानि बागै फोरमायनो मोननानै मोजां मोनदों गोसोखौ जाहाथे नोंथांनो फोरमायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जा एसे सरखारनिसिम खावलायनानै जोंनि बे गामिनि आंबो
जागोन दे बिदिबा औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां फोरमायनो हानायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोज गोजोननाय थाबाय।
औ।